हेल औ नोंथां मा खालामगासिनो नोंथां।
ओ ओरैनो दं नोंथां जिरायनानै औ खोनादों।
अ। औ ओ नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जादों। ओ दाथ दैज्लां बोथोर नङा होमबा नोंथां ओ दैज्लां बोथ थोराव बेबायदिनो गासिबो बर सुबुं फोरानो माइ--माइ गायनाय जायो नङा होमबा नों। थां ओ नोंसोरनि ओनसोलाव माबायदि ओ। माबायदि सुबुंफोरा माइ गायनानै ओ जिउ खुंगासिनो दङ बा। ओ बेबायदिनो ओ माइ आबादखौ बोरै मावनाय जायो नोंथाङा ए एसे फोरमायना होनो हागोन नामा। औ बिदिब्ला एसे फोरमायना होदो नोंथां।
औ जागोन नोंथां। बुंनो थाङोब्लाथ दैलां बोथोर होनब्ला जोंना ओ अखानि बिबाङाबो बाङो। जेरै दैज्लां बोथोर होनबा जोंना। फारसेथिं माने ओ इनकामबो जायो माने मुलाम्फा जायो फारसेथिं माने खहाबो। जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
थाङोब्ला जोंनाओ गासै सुबुङा नो बर' बर' सुबुंनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जेनेबा जोंनि बर' रायजोनि अनगायैबो गुबुन गुबुन रायजोआवबो जेरै माइ आबाद बा माइ खेथिखौ जोंना माव मावनाय जायो नोंथां जेरै माइ ओ माइ खे टिखौ जोंना मेसें बोथोराव मावनाय जाया बेखौ जोंनि जोंनिथिंजाय माने फ्रायानो दैज्लां बोथोर फोथोराव मावनाय जायो आरो नोंथां बे माइ आबादखौहाय ओ माइ आबादखौ मावनो थाखाय जोंना गिबियावनो माइग्लिनांग्रो फोयो ओ बे माइग्लिखौ जोङो ओ गलाफोरनिफ्राय बा निजिनि न'आवबो माने थिनानै दोननो हायो नोंथां ओ जेरै गलाफोरनिफ्राय ब्रा ओ बाजार फोरनिफ्राय लाना फैनानै जोंना फाथोनि बस्थायावहाय ओ होनानै माने ओ फुख्रि एबा हाखरफोरावहाय सोमनानै दोनो आरो नोंथां बेखौ हरसे सोमना दोननाय जायो ओ हरसे सोमना दोननायनि उनावहाय जोङो बेखौ बोखांनानै ओ बेखौ माने जोङो ओ बे फाथोनि बस्थानिफ्राय दरननानै माने ओ बिलाइजों माने खोबना दोननाय जायो जाहा थे बिनि दैफोरा सरलाङो बा रानलाङो बेनि उनावहाय जोङो जेरावहाय बे माइ बिदानखौ बा जोङो जायखौ बुङो खोथिया बेखौ जों जेराव फोगोन बे जायगायावहाय माने जोङो औ नांगो बिबांनि माने नांगौ बायदि जखानि माने जोङो हाल माने हेवनानै लानाय जायो नोंथां ओ बिनि उनावहाय जोङो ओ जायखौ जों सोमनानै लादोंमोन जेरै ओ माइग्लिखो जों सोमना लादोंमोन ओ बेखौ जोङो माने बै ओ फोनाय जायगायावहाय लांनानै ओ माने बि खौ एवनाय जायगायावहाय फैनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनावहाय जोङो ओ बेखौ मास मोनसे बा खायसे खायसेफ्रा मास मोनसेनिबो माने बारा बेखौ माने रानो होयो बे जायखौ बुंखोथिया ओ खौ रानायनि उनावहाय जोङो जेरावहाय जोङो ओ हालेवदों बा बे गायग्रा जेरावहाय जोङो बेखौ फुनानै माने गायफिननाय जायो आरो नोंथां ओ जेरैहाय उम जेराव जोङो बे ओ खोथियाखौ माने गायगोन बेग बेवहाय जोङो ओ मोसौ एबा थेक्टर जों माने हालेवनानै लानाय जायो ओ फार्स्टावनोहाय ओ हालेवनायनि उनावहाय जोङो आलि खौ दानना लानाय जायो नोंथां आलि दानखांनायनि उनावहाय ज जोङो आरोबाव माने ओ फिन मोसौ एबा थेक्टर जोंहाय जों हालेवना लाफिननाय जायो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बिनि उनावहाय जोङो ओ आरो बेखौ माने आलिखौ माने खोफिननाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ
बिनि उनावसो माने जोंना बै गायना दोननाय बा फोना दोननाय खोथ थिया बेखौ माने फुनानै मुथा मुथा खानानै जोङो लाबोनाय जायो उम लाबोनायनि उनावहाय जोङो ओ हरसे एबा ओ हरसे एबा हरसे सानसे बिदिहाय जोङो दैयावहाय मोन जेनथे जेने बेयो रोदाया गाज्रि जाया
औ नंगौ नोंथां
बा खोथिया रानो ओ बिनि थाखाय जों सोमनानै होनाय जायोना ओ सोमना दोननायनि उनावहाय जोङो अखानायै खौ जेरावहाय जोङो हेवनानै लादों बा मोसौजों बा टेक्टरजों हेवदोंमोन बेयावहाय जोङो बेखौ गायनाय जायो आरो नोंथां ओ आथिखालनि मुगायावथ' जोंना ओ गोबां सुबुङानो माने ओ हाजिरा कामलाखो माने जोंना बिराद माने बुरजा बुरजायै माने बर' आइजोफोरखो लायो मो माने ओ खनसेनो बुरजा लायोबा ओ खामानियाबो थाब जोबो नालाय नोंथां खायनो जोंना ओ दैज्लां बोथोराव ओ बर' आइजोफोरखो माने गोबां हाजिरा बा इदिनो थिखा लानानै जोङो माने माइ गायनायखौ माने नुनो मोनो आरो नोंथां उम बुंनो थाङोब्ला जोंना ओ माइ आबाद माइ आबाद गायखांनायनि उनाव बो माने हाखांनायनि उनावबो जोङो बेयाव काला एबा बेसर बिदिनो मथर बिफोरखो माने जों फोनो हायो आरो नोंथां ओ बेखौ माने माइ हाखांनायनि उनावहाय ओ हालेवालासिनोबो जोङो ओ फोनो हा ओ गारनानैबो हायो आरो नोंथां ओ बिदिनो जोंना ओ खिथि माया गोबां
जोंना हरफोरा गोबाङानो जोंना बिदिनो न' हरावबो ओ ख'ना खनला हाफोरावहाय माने ओ बिदिनो मैगं थाइगं गायनानै माने ओ न' न'खराव जानो थाखाय मैगं थाइगं गायनानै जों लानायखौ नुनो मोनो। नोंथां बेनि उनाव ओ बुंनो थाङोब्लाथ' जों फारसे थिं ओ दैज्लां बोथोर होनबा अखानि बिबाङा बाङो जेरै ओ जोंना ओ खहाबो खालामो जेरै दैज्लां बोथोरा‌ ओ खायफा खायफा जायगायावहाय जेरै दैनि बिबाङा बांनायनि सुबिदा थायो जेरै जेरै जायहा माने गोथौ हा बेफोर‌थि याव माने गोबां खहाबो खालामलांनायखो जों नुनो मोनो माइ आबाद
औ नंगौ नोंथां औ।
ओ ओ न' लुनानै ओ‌ माने आलाय सिलाय खालामनायखो जों नुनो मोनो ओ जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंना बर' न'खरा मानेओ दाउ अमा बोरमा बिदिनो फिसिनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां बेनिखायनोज जोंना दैज्लां बोथोरावहाय जुदि बै अखानि दैजों माने ओ अखानि दै जोंहाय दै दै बाना जायोब्ला नोंथां माने बिदिनो ओ दाव, अमा फोरखौहाय माने बुखार बुसि खालामनानै लांनायखौ जोङो नुनो मोनो। ओ खायफा खायफा जायगायाव ओ ओरैबायदि जायो माने ओ लामाफोरावबो माने ओ गारि सालायनो बा हान्था मेला खालामनो माने बिदिनो गो नोंथां ओ दैबानानि बिबाङाहाय ओ जेरैहाय बोरि हाफ्राव बा बोरै जायगाफोराव माने नुनो मोनो आरो नोंथां माने दैबानानि बिबाङा खम जायो। ओ जेरावहाय ओ हाया गोथौ बा जेरावहाय गोथौ जायगा बेफोरदियाव माने ओ बांसिन दैबाना जानायखौ जों नुनो मोनो दैबाना दैबाना बुंनो थाङोब्ला जोंना ओरैबायदि जायो जेरैहाय ओ गोथौ गोथौ हाखर खालामनानै खुरखानानै माने जायगाफो फोरखौहाय आबादफोरखौहाय माने गैया खालाम लाङो आरो दै बानाया।
औ नंगौ नोंथां औ नोंथांमोननि ओ ओनसोलाव औ नंगौ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा रोखोमनि आबाद मावनाय जायो नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। ओ जोंनि ओनसोलावथ' बिदिनो माइ आबाद मावनायनि अनगायैबो मेसें बोथोरावहाय। माने बिदिनो बेसर फोनाय जायो एवनानैहाय जेरावहाय जों न आव माइ गायनाय जायगा ओ बेयावहाय जोङो। एवफिननानै बेसर फोनाय जायो बिदिनो बेसर खौ जोङो फोखांनायनि उनावहाय। जोङो बिदिनो बेखौ जोथोन लानांगौ जेरै बेनो नांगौ जानाय बायदि। मुलि होनानै हासार होनानै जों गेदेर खालामनांगौ नोंथां। उम बिनि उनावहाय जोङो बे बेसरखौ ओ बि बार बारोब्लाबो मुलि होनाय जायो। ओ जेरैहाय बिखौ गाज्रि एम्फौ एनलाफोरा जानानै खहा खालाम लाङा। आरो बिनि उनाव जोङो जेब्ला बिना फिथाइ जायो अब्ला बे फिथाइआ रायोब्ला जों बेखौ फुनानै बा बिदिनो बांसिनानो माने फुयो आरोना जोंना फुनानैहाय बे जों बेखौ बे फोथारावनो माने जाबनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो। बेनि उनाव बेवहायनो माने आथिखाल आथिखालनि मुगायावथ' मोसौआ गोबां खम जाबाय नङा होमबा नोंथां। बेनिखायनो आथिखालनि मु मुगायाव माने ट्रेक्टरजोंसो जों नानायखौ नुनो मोनो। जेरै बेसरानो जा माइयानो जा जोङो। ट्रेक्टरजों बा मिेसिनजोंसो जों नानायखौ नुनो मोनो आथिखालनि मुगायाव मोसौनि बिबाङा गोबां खम माने ओ गारि मथरनि बिबाङा बांबाय आरो आथीखाल मुगायाव हाय जेरै मेसिन फैदों नालाय गोदान गोदान बे मिेसिनफोरजोंनो माने हालेवनायखौबो नुनो मोनगोन बा माइ हानायखौ नुनो मोनगोन जेरै आबाद मावनायाव माने गोबां सुबिदा आरो जों आथिखालनि मुगायावह बिदिनो बेल होनायनि अनगायैबो जोंङो जेरै सिबि सिबिंफोरखौबो माने फायखौ जोङो नुनो मोनो सिबिंफोर नायाबो बिदिनो एखेे रोखोमैनो जेरै बेसरखौ होयो बेखौनो बेखौबो बिदिनो फोनाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां
नमोननि ओनसोलावबो माबायदि आबाद मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरोंना होदो
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा दानिसो बुंलांनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो गोबां माइ आबाद मावनानै सुबुंफोरा जिउ खुंगासिनो दङ बेबायदिनो जोङो माइ आबादखौ माइ बा आबाद बोरै मावो होनोब्ला जों गिबियावनो बुंनांगोन खोथिया फाय जायो आरो थ गिबियावनो बिनि उनाव जोङो खोथिया फोखांनानै खोथिया जुदि देरैसे देरोब्लाथाय बेखौ जोङो फुनाय जायो फुनाय नानै जोङो जाय जायगायाव जोङो गायगोन बेयाव बेखौ फुनानै लांनानै जोङो माइखौ खोथियाखौ गायनाय जायो आरो ना नोंथां बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो गोबां सुबुंफ्रानो माइ आबाद मावनान नै जिउ खुंगासिनो दङ बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव दैमा दैमाया बा खाथियाव दं नाम नै नोंथां दैमाफोराबो जोंनि ओ माइ ओ माइ आबादफोरखौ जोंना दै बाना जानानै गोबां खहा खालामनायखौ जों नुनो मोनदों । बेबायदिनो जोंनाव ओ बेबायदिनो जोंना आबादारिफोरा गोबां खहा जादों बेबायदि दैमाफोरा आबादफोरखौ न थ' खालामनायनि थाखाय। बेनिखायनो जोंनि ओनसोलाव ओ बेबायदिनो माइ आबाद। मावब्लाबो जोंनि ओनसोलाव गोबां ओ ओ खस्थ' बा जोंना ओ गोबां खहा जानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथां। बेबायदिनो ओ गोबां सुबुंफोरानो जोंनि बर' समाजल' बर' हारियावल' नङा नोंथां बेबायदिनो जोंनि थि खाला ओनसोलनिनो गोबां ओ जोंनि हारिनियाल' नङा गोबां हारसा बा गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो गोबां माइ आबाद मावनानै जिउ खुंनायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोन्दों आरो नोंथां। ओ नोंथां जोंनाथ' ओ औ नंगौ नोंथां।
अरायसम खालामबाय थागोन नङा होमबा नों नोंथां उम।
औ नंगौ नोंथां बिदिब्ला दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां।
औ जागोन नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ दे नोंथां।
औ।